हेल' नोंथां
हेल'
नोंथां खोनाबाय ना मोजाङैनो?
औ खोनाबाय नोंथां
अ' नोंथां माब्रै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दं ।
औ नोंथां दा फ्रि नामा नोंथाङालाय?
औ फ्रियानो दं नोंथां
औ आतसा होनबा नोंथांजों मोन टपिकआव मोनसे आयदायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ, हागोन नोंथां। सावराय जागोन
अ नोंथांजों एसे माबानि बर' हारिमु बिनि सायावसो एसे सावरायनो गोसो जानानै नोंथांनाव फन हरदोंमोन आङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेफोरनि बागै बर' हारिमु बर' हारि
अ जेनेबा हारिमु माने जोङो स्पेसियेलि माबानि ओ बेफोरबायदिनो बर' हारिनि जिथुनाखि मोसानाय-मुसुरनाय जि दामनाय-देनाय जों बिनि सायाव रायजलायनोसै। नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां रायलायनो हा गोन नोंथां।
ओ जोहा जेनेबा बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्रायनो जोंहा गावनि माखासे दामग्रा आगजुफोर दं खायो ।जेरै-खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना बेफोरबायदि ओ जाहा बर'नि जि मोनसे ओ रोजाबनायफ्राव दामग्रा आगजुफोरखौ जों नुनो मोनखायो ।नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो जोहा-जोहा मे ओ बेफोर बायदिनो मेथाइ बुङोब्लाबो जोंहा गोबां मेथाइफ्रा बिदिनो दंखायो जोंहा जेरै ओ लावखार मेथाइ, बखालि मेथाइ बा गथ' फुथुनाय मेथाइ बेफोरबायदि जोंहा गोबां मेथाइ दङ। नङा होमब्ला नों
मोनथां नंगौ नंगौ खिन्थु मोनथां आं मोनसे खोथाखौ खोनानो गोसोआ खोनासंनो गोसो जादों माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ब'खालि मेथाइआ माबायदि जायो बेनि बागै एसे सावरायना फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
औ ब'खालि मेथाइफ्रा ओ बेखौ माने ओ गोदोनि जुगाव जाय जायफ्रा जेनेबा गोदोनि जुगावथ' बुहुत मानसिफ्रानो ब'खालि थायोमोन। नङा होनबा?
औ नोंथां औ औ
दा बेनो माने आं बो जिथुनाखि लिरिक्सफोरखौ आंबो गोसोआव गैया बेनिखाय खिन्थु जेनेबा बे मेथाइफोरखौ बांसिन बखालिफोरा खननाय जायोमोन आरो बा बखालिफोरनि थाखाय लिरनाय जाय माने ओ जिथुनाखि लिरिक्सफोर बे बखालि
लिरना गालांदों आरो बिसोरो बिजाबाव सेबखांना गालांदों। आदसा आतसा आतसा ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा बुंदोंमोन ज
औ
औ नोंथां दे बुं नोंथां बुं
औ थिख बेबायदिनो जोंहा मोसानाय मोसानाय बुंनो थाङोब्ला मोसानायाबो जा दंखायो दिनै ओ गोबां रोखोमनि मोसानायबो दङ जोंहा जेरै दाउस्रि देलाय मोसानाय बागुरुमबा बेफोरबायदियै जोंहा बर' हारिया मोनसे मोसानायफ्राबो दं आरोना
औ औ दङ दङ गोसो दङ निसय आंबो नुदों नोंनालाय
औ ओरैनो मोसाग्लांनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दा बेफोरबायदिनि गेजेरावनो माने आं नोंथांनाव बेखौसो सोंनो सानदों जे जोंहा गाहाय माखासे जोंनिनो गावनिनो दामग्रा आगजुफोर दङ बेफोरनि गेजेराव माने बे सिफुंखौ बोरै खालामो आङो बेखौसो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदोंमोन जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायना होदो नामा
सिफुंनि बिसय
औ सिफुंखौ माने
ओ बोरै खालामनाय जायो अफ अके जागोन नोंथां आं मोन सोदोब‌ मोनसे आं नोंथांनो फोरमायलांनो हागोन सिफुंनि बागै खारन आंबो सिफुं दामगिरि सासे गिबियावनो औ नोंथां बिदिब्लाथ' मोनो
बे औ बिदिब्लाथ' नोंथांनाव सिफुंनि माखासे गोबां गियानफ्रा दङ जानांगौ नङा होमबा
औ दंसाबो होनांसिगोन
औ दे औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना हरदो
आचसा निस्सय फोरमायनो हागोन बे सिफुंआ जाबाय बे बर' हारिनि ट्रेडिसनेल सफुंआनो जाबाय गुदुं मोनबा बुंनो थाङोब्ला मोनबा गुदुंल' दं आरो बेना दा फार्स गुदुङा जाबाय खुगानि फु सौरा थिगासेै ओमफाय सेखेनाथ ' नोथाङा मोनथिखागौ अलरेडि आखाइ लेप्त साइथजों मोनबा राइथ साइथबा राइथ साइथ आरो लास्थाव मोननै आरो लास्थनि जि मोननै गुदुंद' थायो बे गुदुंङा माने इसे गोजान गोजान जायो। जेराव माने जोंनि बर' हारिनि गोरा गोरा माखा माखासे गोलाव गोलाव सुरफोरखौ हमनो थाखाय बेखौ बिदि बानायनाय जायो आरो बे स्ट्राकसाराव बेबायदि महराव बानायनाय जायो। आरो बे सिफुंखौ इनथि इंसि सुयै सुयै सुैयै बानायो माखासे आरो माखासेया गावनि आन्दाजजोंनो बानायो माखासे सोरबा बिदिनो खुगाजों सुनाय बे सिफुंनिफ्राय ओरैजाय आखाइजों ओरै सुनानै मोनसे हाथ लानानै आरो मोनसे थाइथाम बा थाइब्रै बेबायदि दि आखाय होननानै बानायो। आरो बिनियाव थाइथाम आखाइ होननानै आरो गुदुं मोनसे फलंसिगोन बिदिनो थाइथाम थाइथाम होननानै मोनब्रै बोफ्लंनानै मोनसेखौ गोजानाव लानानै से मोनब्रै बा मोनबा खायनानै बेबायदि बिथांमोना गावसिरनि जखाजों बानायो आरो।
औ
बे जोंनि बरनि सिफुं होनोब्ला बेबायदि मोनबायै गुदुंखौ बानायनानै बिथांमोना रैसुमै देंखोजों गोसो बोग्रा बानायनो हायो आरो। आरो नोंथांङा मोनसे ओ आयदाखौ गोसोआव एसे जाखांफैदों खोमा? आरो सिफुंआनो मोनसे माने बनिख्रुइ साबसिन मोनसे
बिदिनो रिंसारहोग्रा गोसोखौ सुग्लाय होग्रा मोनसे दामजु
औ औ नंगौ नोंथां।
नों गोसोआ एखदम बारे रोफो रोफो जोबोद दु होनबायथाय बे खाथियाव फ्राय सुबुंफोरा गाबबावगोनसो नोंगौ ना नङा नोंथां नोंगौ औ आरो बे सिफुं बुस्थु आ मा जायो माने जोंनि बर बरनालथ मोनबा आन्थायब्ला सयथा थायो गुदुंङा ओ बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखायो बिथांमोनाबो गावसिरनि इन्स बायदि मोनसे बानायलाङो आरो जेनेबा अबावबा सि नि थायो अबावबा दि नि थायो दालाय सारे गाामा फा दानि सा बेफोरबायदि हिसाबै बानाय माखासेनि बागै इसां बिदिनो नलेज गैया ओमबाबो एसे एनैखौ मिथियोनानै आं बारायसां सिफुंनि गुरुं गुरुंबाखौ मिथियो खिन्थु गुरुंद' थानायखौ आं बारा बेसेबां मोनथिया बाबो दामसाबो दाम नायालाय एसे बयनिख्रुइ गोसो बोनो हाग्राया ओ आ बेखौ होनना मिथिया आरो बेखौ दामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव मोनसे फिल जायो जे आदसा बे सिफुङा दिनै आंनि आंगो होननानै नों गावनो गाव नों बुंना लागोन आरो खारंजों जैजों सिफुं दामनायखौ नों आखायाव लाबाय बे सिफुङा नोंजों मालाबाबो गोजान जाया थैजासिम नों बेजों थाबाय थागोन
औ नोंथां मोनसे सि औ
आरो नोंथां खोनासंबाव सिफुंनि मोनसे माबाबो बादायलायनायबो जायो गोबां बिदिनो जायगायाव बे मोनसे माबा दङ आरो मा होनगोन बेखौ स्कप दङ आरो बिनि बे दाम फरानि बा बे सिफुंनि दामजुनि बुहुत गोनांथि जानानै दायो गोबां गोबां दाब दाब जायगायाव बहुत गोनांथि जानानै थायो
औ
नोंथाङा माबा सोंदोंमोन मा सोंदोंमोनथाय एसे बुंफोरलाय
नोंथाङाथ' जेनेबा बुंलांबाय बोरै बोरै खालामनांगौ मा खालामनांगौ खिन्थु आं बेखौसो मिथिनानै मोनासै दासिम जे माने सिफुंखौ जोङो बे औवा बिजौजोंनो खालामनाय जायो ना माबा मोनसे गुबुन
आतसा अ आतसा जानथां बे बिराद इमर्पटेन्ट
खौ जों माबाखौ बानायनाय जायो दै औवानिनो बानायनाय जायो
बे औवा बिजौआ मा जायो माने जोंनि बर'निया एसे गोलाव नांगौ जायो नालाय। से मिटार सोबां थ' नङा माने नै फुटनि एसे गोलाव जायो नालाय ओंखायनो बेखौ माबानाय जायो आरो औवा बिजौजों लानानै जोंनि बर' बर'फोरनियाथाये बर'फोरनि ट्रेडिसना। बेखौ लानानै आरो गुबुनबो बानायो मोनसे बै प्लास्टिकनि टिउब दङ बेजोंबो बानायो।
औ।
गुबुन जायगायाव नोंथाङा लहानिबो नुनो मोनोखा लहानि ओमफाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो आरो आरो दाब बि बिसोरो बानायनाया जि बानायो बिसिना सयथा सयथा गुदुं दं आरो द मोनद' मोनद' गुदुं दङ।
औ।
आरो बे प्लास्टिकनि बानाय बेनाबो मोनद' गुदुं थायो। खिन्थु बे प्लास्टिकनिखौ दासिन दायो नुनो मोनबाय बर'नियाव बो गोबाङानो बाहायसै दानिया आरो दिनै जेना एसे खमसिनबो जायो खोमा।
औ।
औ। आरो बैनि जोंनि ओ बे औवाजों बानाय नाय औवा बिजौजों बानायनाया बयनिफ्राय साबसिन जायो नालाय रैसुमै गाराङा बैनिफ्रायसो ओंखारो।
औ जेनेबा माने औ जेनेबा माने खालामनाया बहुद गोबां ओ गुबुन गुबुन जानो जेरै औवा प्लास्टिक लहाफोरजोंबो खालामनो हायो। खिन्थु जेनेबा जि मेन मिलौदो देंफो ओंखार होग्रायानो जेनेबा माबा जाहैबाय आरो औवानिया जाहैबाय आरो।
हासला बा उमहो हास्लाब बेलेखआ औवानि बदिजों।
औ।
एक नाम्बार होनना बुंनो हागोन आरो माने से नाम्बराव बे आरो जुदि ट्रेडिसन हिसाबै बुंनो थाङोबा बे औवायानो मेन जाना दं जेरावबो खारन गोदोनि जुगावथ' बेबायदि एभेलेबल माने बुस्थु। पुरा प्लास्टिक माबा लहाफोर बेबायदि माबा नङामोन। गैयामोन मानोे बै समाव दाथ' एभेलेबल जाबाय नालाय। दायो बानायायसै आरो बिसनो।
अब्ला नों। थांजों बेफोरबायदिखौ सावरायनानै। बुहुद गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों बेबायदि सावरायनानै औ।
नोंथांनिफ्राय बुहुत माखासे गियानखौबो आं मोननो हाबाय बेनिखाय नोंथांखौ धन्यबाद। होदों।
ओ नोंथां नोंथांऔबो साबायखर होनो औ टाइमाबोथ' जाना फैबाय जानायालाय होमबावबो आरो माथो खालामनो आरो दे नोंथां होमबा उनाव मोजाङै बिस्थारि रायलायनि। सि।
औ दे बिदिब्ला।